नोंथां ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो नै दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं आरो। खि दायो आङो एसे रेस्ट लादों आरोखि सानजौफुनि।
अ सानजौफुआव मा ओंख्रि जाखांखोमोन नोंथांमोनालाय?
जोंना ओंख्रिया दिनैहाय माबा सबायजों साम'सोमोन।
अ मोजाङानोमोनथ'। अ खबरफोरालाय बोरै नोंथांनिया?
थिगानो बर्थ'मान जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै संसार सलिनायनिफ्राय लानानै। बिदिनो रांखान्थिफोरावबो गोबां बिदिनो रांनिफोर आंखाल बांद्राय बिदिनो जाद्रायाखै। थिगैनो सावरायगासिनो इसोरनि अननायावहाय बेफोरनिबायदि संसार जानायाव मोजां बिनो आरोखि नोंथांनालाय माब्रै?
अ आंनाबो बिदिनो गेजेरावनो सोलिगासिनो दं मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा आरो। औ ओ नोंथांमोनालाय आबाद मावगोन ना मावा नोंथां?
जोंना आबाद मावो मावनायालाय।
अ दाथ' दैलां बोथोर ना माइ गायखांबाय नोंसिनिया?
ओ गायखांबायमोन दाख्लिसो गायखांदों।
अ मोजां दे नोंथाङा दायो एसे फ्रिना नोंथां? अ थ' जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां? अ बे आयदायानो जाबाय आं माने मोनसे आयदा लाना फैदोंमोन आरो जे जोंथ' गोबां बिबांनि बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरनिबो आबाद मावो नङा होमबा नोंथां? उम जेनेबा नोंसिनि ओनसोलाव बा नोंसिनि खाथि खालायाव मा मा बिदिनो फिथाइ सामथाइ मोनो बा बे फिथाइ सामथायाइखौ फालांगि महरै बाहायो नामा बा बेसेन होनानै बेफोरबायदि बायनानै जायो नामा बा बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथ थाइनि बागान एबा बेफोरजों रांखावरि आरजिनाय फिथाइ सामथाइनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव होनोब्लाथ' फिथाइ सामथाइयाव गोबां बिदिनो फिथाइ सामथाइ मोनो जे जोंहा गरम बोथोराव होनोब्ला थाइजौ आरो लिसु हासपल आरो ओमफाय बिदिनो थुरबुज बायदिसिना बेफोरबायदि मोनो आरोखि।
ओ औ ओमफाय
औ आरो गोबां दंबावो जोंहा। थालिरफोरबो गायो थालिरखौहाय नै ओरैबायदि थालिरा थ' जोंहा गोजां बोथोराव मोनो थेवब्लाबो गोजां गरम बोथोराव मोनो आरो जोंहा बे मोननैयाव सोलियो आरोखि। गरम बोथोरावबो गोजां बोथोरावबो सलियो आरोखि थालिरा। आरो बिदिनो गोबां जोंहा फिथाइ सामथाइफोर मोननो थाङो आरो गोबां बिदिनो थालिरखौ होनोब्लाथ' बिदिनो जोंहा खनसे आबाद मावनायाव खनसे दानखांनानै खनसे जेनेबा फुलि गायोब्ला अब्ला जोंहा बिदिनो
बेखौ खनसे दानफायनानै आरो गोदान गायफिनो आरो थालिरखौ जे थालिरा बिदिब्ला एसे मोजां जायो आरोखि जे जोंहा बिदिनो माम थालिर बागान गायो जों खनसे फिथाइ थायखांब्लाथाय बेखौ दानफायसिगोन आरोखि। दानफायनानै आरो गोदान बिदिनो फुलि दिहुननानै आरो बिदिनो फालांगि मावसिगोन आरो बिदिनो गोबां बिदिनो थालिर गायनायखौ जों नुनो मोनो जे थालिरा बिदिब्लासो खनले खनले थालिर होनाया मोजां जाया होनना-होनना होननायखौ जों मोनथिनो मोनो आरोखि। आरो बिदिनो गोबां जोंहा फालांगि मावनायफ्रावहाय बिदिनो आखाइ माखासे फिथाइ सामथायाइफोरा खनले खनलाय होबाय थायो दंफांनिफ्राय आरो माखासेखौ खनसे गायखांबाथाय गैला जेरै था थुरबुज थुरबुजआ जोंहा बोसोराव गायबाय थानांगौ जायो बोसोरफ्रामबो। आरो गायाबाथाय जोंहा ओंखारफिना बिदि आरोखि बेखौबो बिदिनो गोबां गोजां बोथोराव जानाय गरम बोथोराव जानायावहाय जोंनो जोंनि देहा मोदोमफोरखौ सुग्लायहोयो बा थान्दा दोनो आरोखि जों गोबां बिदै मोननो हायो। तुरबुजआवहाय गोबां तुरबुजखौ जानानै जोंनि गरम बोथोरावहाय जोङो गोजोननाय बा जोंनि देहाखौ सुग्लायहोलायलाय मोननाय नङा होनब्ला?
औ नंगौ
औ आरो गोबां जोंहा फिथाइ सामथाइ दंबावो। बायदिसिना बायदिसिना गरम बोथोराव जाग्रा बा गोलोम बोथोराव जाग्रा जोंहा बेफोरखौ जानानै देहा मोदोमफ्रा जे थाजिम मोनलायो आरोखि जानानै आरो गरम बोथोराव बिदि फिथाइ सामथाय नायागिरो आरो माखासे जोंहा सालानिफ्राय फैयो आरो फिथाइ सामथाइफोर जोंनिफ्राय फैनाय नङाब्लाबो। माखासे सालनिफ्राय फैयो आरो बिदिनो फिथाइ सामथायाइ गोबांनो जेरै आंगुर, आफपेल, दालिम, दालिमखौबो मोन नो थांसै जोंहा आथिखालाव आरो आंगुर सोरबा सोरबा गायो गायनाया आथिखालाव जों नुनो मोनसै। अब्लाबो बांसिन सालानि बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ जों मोननो थाङो आरो। दालिमखौ जोङो अबावबा न' न' सोरबा सोरबा गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरोखि दालिम खौहाय। नङा होनब्ला?
औ नंगौ
औ जोंहाबो दङ आरो बिदिनो फांब्रै फांबा सि दंदां दालिम दंफाङा। बिनिफ्राय फिथाइया जों मिथिनाय बारा मोजां जाया होनना आरो जोंनियाव गायनाया गुसु जायगायावहाय बेफोरबायदि दंफांफोरखौ गायोब्ला मोजां जायो होननायखौ जों खोनानो मोनदों आरो बा जों मोनथियो। बा जों बेफोरबायदिखौ जों प्रेकटिकेेललि नायनानै जोङो हमदांनो मोनदों बा मोनथिदों। आरो बिदिनो गोबां जोंहा बेफोरबायदिनो फिथाइ सामथाइनि फालांगि खालामनानैबो गोबां सुबुंफ्रानो जौगासारनायखौ नुनो मोनदों। आरो जोंहा नैबे लिसु लिसुआ जि नोगोद दाम थांदों होननायखौ जों मिथिदों आरोखि। नैबे टाउन सहरनि मानसिफ्राथ' बेफोरखौहाय बायना जानो जानांगौ जायो नालाय आरो बिसोरथ' बिदिनो गायनो थाखाय बिसोरना हा हु गैया। गावबा गावबाव खथा खथा हासो थायो टाउनाव थानाय सुबुंफोरा। बेखायनो बिसोरो गामि सहराव गायनाय फिथाइ सामथाइफोरखौसो बायना जानो गोनां जायो आरोखि, बेफोरावनो गोबां सुबुंफोरा फालांगि मावो आरो जेन गुबुन सुबुंफोरा मोनजायो आरो गावनि रांखान्थि रां खामायनायावबो जे जोंहा मोजां जायो। बेफोरनि थाखाय गोबां जोंहा ओ फालांगि मावनानैबो गोबां सुबुङानो जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि आथिखालावहाय आरो बि गोबां फालांगि मावगासिनो फिथाइ सामथाइजों। आरो गोबां सुबुङानो फालांगि मावनानै जौगासारदों गावनि संसार खुंनायखौ बा न'खर दैदेननायखौ जों बेफोरखौहाय नुगासिनो आरोखि फालांगि बेफोरबायदि मावनानैहाय फिथाइ सामथाइनि आरो नोंथाङालाय मा बुंनो सानो बेफोरनि बागै नोंथाङाबो फोरमायदो नामा फंनैसो।
औ नोंथांखौनिफ्राय खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों बेैफोरबायादि फिथाइ सामथाइनि बागै बा फालांगियारि मावलांनानै बा सुबुंफोरा बेफोरनि गावसिनि रांखान्थियारि बिथिङाव दावगाबोदों नङा होमबा नोंथां? औ थारैनो जोंहा बेफोरबायदि दावगाबोनाया जोबोद मोजां आरो मोनसे नङा मोनसे हाबाफारि बा मोनसे नङा मोनसे आयदा जेरै फिथाइ सामथाइ बेफोरावबो जों फालांगि खालामनानै गाव गावनि जिउ दाबोनायखौ नुदों रांखावरियाव आरो जिउ दानायाव जोबोद मुलाम्फा होबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै दा जोंनि मुगायाव बा दा सोलिबाय थानाय बोथोरफोरावहाय जोंहाथ' जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ मोनो जेरै थाइजौ, खान्थाल आनारस जायखौ जों रैमालि होनना मोनथियो नङा होमबा? औ बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जों फिथाइ मोनदों, बैफोर फिथाइफोरखौ माने जोङो न'आवनो गायनानै बा न'नि जा हा एसे एनै दं बे फोराव जोम गायनानै बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौ मोनो आरो। बै मोन नाय फिथाइ सामथायखौ जोङो न'आवल' जानो नङा, ओ बुरजा गायोब्ला जों बेफोरबायदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइ मोननानै बै फिथाइफोरखौबो जोङो बेसेन गोनां एबा बेसेन होनानै सुबुंफोरा बायना जायो जायहा बेफोरबायदिनो हा हु गैया बा फिथाइ सामथाइनि बिफां लाइफां गैया बेफोरो माने जोङो हाथाय बाजारफोराव फानबा बेफोरजोंबो जोङो रांखावरि खामायनो हायो आरो।
औ।
औ बेफोरबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि ओ सुबुं फोरबो दं जाय गोबां बिबांनि बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइनि गायनानै बेखौ मा होनो दिहुनो आरो। दिहुननानै बेखौ जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनदों जेरै खान्थालफोरखौबोथ' दा फानो बे खान्थाल बेखौबो जों दा न'खर न'खर नुनो थांला रावनियावबो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बैफोर खान्थाल फिथाइफोरखौ जोङो रावनियावबो मोननो थांला नालाय दा जायहा दं बेफोरो बै फिथाइफोरखौ माने फाननानैहाय जोङो हाथाय बाजाराव गाव ओ रां रुफा खामायनो हायो आरो
औ
औ खान्थालल' नङा बेफोरबायदिनो थाइजौखौबो जोङो दानि जुगावहाय फाननाय नुयो रोखोम रोखोमनि थाइजौ एबा गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो जायगानिफ्राय जोङो लाबोनाय थाइजौ आनारस बेफोरबायदिखौ मोनजायो बायनानै जायोब्ला नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ जाय जों फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला जों मिथियो बेफोर जाबाय मोनसे नेचारेल एबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जाय जोंनि देहा मोदोमावहाय माने जों जायोब्ला बैफोर जोंनि देहा मोदोम समाव नांगौ जानाय भिटामिन प्रटिन बैफोरखौ सुफुङो होननानै जों मिथियो बेनि ओंखायनो दानि मुगायावहाय सुबुंफोरा गोबां बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइखौ बायनानैब्लाबो जायो आरो
औ
औ बोथोर लानायानानै बोथोर फिथाइ सामथायाइफ्राबो बेबायदि बिदिनो मोनो जेरै जों मोनसे फिथाइखौनो मोनसे मा होनो फिथाइ सामथायाइखौ माने मोनसे बोथोराव बे बोसोरफ्रोमबो मोननो हानाय बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइबो ओंखारबाय आरो जेरै जोङो थाइज थालिरखौनो होनो जों जोंनि ओनसोलावथ' थालिराल'सो बोसोरफ्रोमबो मोनो नङा होमबा गुबुन फिथाफोर जों मोना एबा से बोसोरसो नेनांगौ जायो जेरै थाइजौ खौनो हमनानै लायला दे थाइजौआ गोलोम बोथोर समाव एबा दैज्लां बोथोर समावल'सो थायनाय जायो
औ
नाथाय बेफोरबायदिनो अबसे दानि जुगावहाय बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आयदा दोरोङारि बाहायनानै माने बोसोरफ्रोमबो थायग्रा एबा बेफोरबायदिनो रेगुलार थायग्रा बेफोरबायदि बिफां फुलिफोर दिहुननायखौ एबा गायना लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो नङा होमबा औ बेफोरबायदिनो सोलिगासिनो दं आरो जों मोजांनिबो बाथ्रा बेफोरबायदि फिथाइ खौ जों दिहुनन्नानै जों फाननानै रांखावरि खालामनो हायोब्ला आरो बेफोरबायदिनो ओ जोङो गुबुन गुबुन आयदानि सायावबो सावरायगोन नोंथां नङा होमबा दायोथ' जोंहा बे फिथाइ सामथायाइनि बा जोंनि ओनसोलनि मावनाय दांनाय फिथाइ सामथाइनि बागै जोङो जा एसे एनै सावरायबाय बा नोंथाङा जा एसे एनै फोरमायबाय नोंनि रोंगौथि आरो नोंनि साननाय हनायजों मोनदांनाय नोंनि ओनसोलनि बेफोरनि थाखाय नोंथांखौ हाम मा होनो गोजोननाय हरनाय थाबाय जा नोंथाङा एसे एनै फोरमाय फिथाइ सामथायाइनि आयदाखौ लानानै जों सानैजों सावरायदोंमोन
औ
दा जोंना समाबोथ' जाबाय नोंथां
औ
बे समावनो दोननोसै इयुनाव बेफोरबायदिनो आरो गुबुन आयदायाव रायज्लायबावगोन होननानै आसा थानाय जाबाय नोंथांनिसिम
दे अब्लालाय गोजोनथोंसै नोंथांजों